औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा
नोंथाङा दा मा खालामबाय दों नोंथां औ दासान्दि आङो ओरैनो दं नोंथां
औ नोंथांजों आङो जोंनि बर' हारिनि जानाय लोंनायनि बागै सावरायनो सानदोंमोन, नोंथाङा आंनो आंजों सावरायफानो हागोन ना नोंथां?
औ थारैनो हागोन नोंथां
औ बिदिब्ला जो आङो
ओ सावरायनोसै नोंथां ओ जोंनि बर' हारिनि जानाय लोंनायनि बागै औ नोंथां सावराय जायो
ओ जानाय लोंनाय होनोब्ला जोंनाव बर' हारियाव गोबां रोखोमनि ओं मेगं संनानै ओंख्रि जानायखौ जोङो गोदोनि फ्रायनो नुनो मोनबोदों आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंनाहाय गोबां बर'फोरा ओ गोबां ओंख्रि संनानै जायो बेबायदिनो जोङो अनलाजों दाउ नारजिजों अमा सबायजों दाउ। बेबायदिनो एम्फौ लाथाजों मैथा बायदि गोबां मैगंखौ जोङो बर' हारि बेफोरा जानायखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरोना नोंथां ओ दानि जुगाव जोङो गोदोनिफ्रायनो नुबोदों दि जोंना बर' हारिनिहाय अनलाजों दाउ होनोब्ला जोङो गोबां ओ गोसोखौ मोजां मोनो आरोना नोंथां जोंना अला दाउ अनाजों दाउखौ मारैय सङो होनोब्ला जोङो नोंथां गिबियावनो जोङो माइरंखौ सोमगोरोनानै लानांगोन आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो माइरंखौ सोमखांनानै बेखौहाय ओ। सुखांनानै जोङो दसेनि थाखाय फोरानना दोननांगोन फोरानखांनायनि उनाव जोङो बे खौ उवाल बा गायेन एबा दिंखि बेयावहाय जोङो उननानै लानांगौ दानि मुगायावथ' जोङो गोबाङानो नुुनो मोनदों ग्रेन्डार मेसिन दङ जोंना दानि मुगायाव बेवहाय बेयाव जोङो उननायखौ जोङो गोबां नुनो मोनदों आरोना नोंथां बे उनना लाखांनायनि उनावहाय जोङो ओ बेबायदिनोहाय अनला ओंख्रिखौ सङो ओ बेबायदिनो जोङो ओ दाउ बेदरजों संनोब्ला जोङो गिबियावनो ओ सामब्राम थाव बायदिसिना मस्ला होननानै जों दाउ बेदरखौ एवफ्रमना लानांगोन एवफ्रामना लाखांनायनि उम - उनाव जोङो बेयाव नांगौ रोखोमनि दै होनांगोन आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो दै सुखांनानै जेब्ला दैया जोंना गोदौनो लायो अब्लाना जोङो अन गुन्दै देना लानायखौहाय सारफ्रावना होनाय जायो आरोना नोंथां ओ बेबायदिनोहाय जोङो सारफ्रावना होनानै बेखौ जों जों एरबाय थानांगोन जाहाथे जोङो ओ जेब्लासिम बियो लाथा जाया जोङो बेखौ बेयावहाय जोङो गंगार दुन्दिया बा गंगार होननानै गंगार दुन्दिया होनानै जोङो ओंख्रिखौ ओ खांनाय जायो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो अनला ओंख्रिखौ जानायखौ जोङो नुनो मोनदों बेबायदिनोहाय जोङो साम' नारजिजों अमा गोबां बर'फोरा जोङो गोबां ओंख्रि संनानै जाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों बेबायदिनोहाय जोङो ओ नार जोङोहाय हाय नाफाम बानायखौबो जोंङो ओ गोबां बर'फोर नुबोनो मोनदों बेबायदिनो जोंनि न'खरावबोहाय जेब्लानो जोङो ना बुरजा मोनो अब्लानो जोङो नाफाम बानायना दोनो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोङो नाफामखौबो औवानि हासुं नवावहाय बानायना दोननाय जायो नोंथां बेबायदिनो जोङो नाखौ बुरजा मोनोब्ला जों जोङो ओ ना नाफामखौ बानायो बेबायदिनो जोङो थास'नि गुग्ला जाय देन्थाखौ जों होयो बेनि उनावहाय ना गोरानखौ जोङो लायो बेनि उनाव जों ना गोरानखौ लानानै देनानै देनानै बेबायदिनो औवा हासुंआव सोनानै नाफाम जायो आरोना नोंथां नोंथाङाबो आंनो फंनैसो फोरमायना होनो हागोन ना जे नोंथांमोननिखिबो बेबायदिनो बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ बेबायदिनो संनानै जायो बा मा मा मैगं जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ थारैनो हागोन नोंथां बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्लाथ' जोंना बर'नि नि दोरोङारि ओंख्रिआव खारै नङाब्ला जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिआ माब्लाबाबो जाफुङा। नानै थाङा नङा होनबा नोंथां। बिदिनो खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा
औ औ खोनादों
जेरैहाय जोंनि बे दोरोङारि ओंख्रियाव जेब्लाबो खारदै होननाय मोनसे जिरादा जोंनाव थाखायो। खारदै नङाब्ला जोंनि बे दोरोङारि ओंख्रिया माब्लाबाबो जाफुंनानै थाङा जेरैहाय जोंनि आ सबायजों सा साम' होननानै बुङोब्ला गिबियावनो जोङो गलानिफ्राय सबायखौ लानानै फैबाय लानानै फैनायनि उनाव जों बेखौ बेनि सबायखौ जोङो एसेबां गुरै एबा रुइहोनो थाखाय दसे सम दैयाव सोमनानै दोनबाय आरो साम' खौ जानायनि सिगां एबा संनायनि सिगां जोङो साननै सानथाम सिगांनो फुख्रि निफ्राय एबा दैमानिफ्राय जोङो बोखांनानै लाबोयो बोखांनानै लाबोनानै बेखौ जोङो ओ सानसे बा हरसे बेखौ जोङो दैअ जोंनि साम'खौ दैयाव सोमनानै दोनो जाहाथे बिनि जा मैला बेफोरो ओंखारलाङो बेखौ जोङो ओंखारलांनायनि उनाव जों बेखौ गिबियावनो बिनि खिथौ आरो बिनि जोंनि गालाकाप एबा थाखोनखौ जोङो पिनजों एरख' नाय जायो बिनि थाखोनखौ एरख'नानै आरो बिनि खिथौखौ जोङो दानस'नाय जायो नङाब्ला जों बेखौ जानो हाया। मानोना जोङो बेखौ सोबख'नानै जायो बेनि बेनिफ्राइ जोङो साम'खौ जोङो ओ मनायाव सोनानै आरो बिनि मैलायाव मैलाखौ ओंखारहोनो थाखाय बेखौ जोङो जोबोद हुनाय जायो बेनिफ्राय जोङो साम'खौ ओम मोजाङै सुनानै जों बेखौ सानद्रै एबा जेंगायाव दोनबाय। बेनि उनावहाय जोङो सबायजों संनो लायो सबायजों संनाय समाव जोंनिया साराय एब बा दो दोग जोंनि जा मैगं संग्रा दो दोख्ला बेखौ जोङो गिबियावनो साराय होननानै बुङो बे सारायखौ जोङो ओ सारायखौ जोङो अरदाबाव एबा अरदाबाव दोनो आथिखालनि बिगियानारि मुगायावथ' गि बांसिन नानो गेसारि बाहायनाय जाबाय। बे गेसाव बां आथिखालनि मुगायाव बांसिन सिनानै गेस आाव संनाय मोनो गोदो गोदायथ' जोंनिया गेस गैयामोन बेयाव जोङो ओ अरदाबावनो संनाय नुयोमोन बे जेरैहाय जोङो अरदाबाव लाबाय सारायखौ जानबाय सार जानानै जों गिबियावनो जोंनि बे जा साम' बेखौ जोङो एवफ्रानगोराना लाबाय जाहाथे बिनि ओ मोनामनाया खारग्रोयो बेनि थाखाय जोङो बेखौ जोङो थाव होनानै एव एवफ्रानग्रोना लाबाय एवफ्रानग्रोना लानानै बेखौ आलादा दोनथ'बाय बिनि उनावहाय जोङो जोंनि बे सोमनानै दोननाय सबायखौ जोङो बोखांनानै ओ रुनो हमबाय दै होनानै रुनो हमबाय रुनानै बियो गोदौ गोदौ गोदौ गोदौनानै बियो रुनानै होम गुरै जानो हमबाय बा गलिनो हमबाय अब्ला जोङो खारदैखौ होबाय खारदैखौ होनानै जोङो बेखौ आरोबाव गोदौ होबाय गोदौ होनानै जों बेखौ बेनि जोंनाव जा एवफ्रानना दोननाय साम' बेखौ जोङो होनानै होबाय बिनिफ्राय जोङो होनानै होनायनि उनाव साम'खौ जोङो होनानै होबाय होनायनि उनाव जोङो गोदौ होबाय गोदौनानै बेवहाय लोगोसे बायदिसिना जिरा जाब्रां मस्ला फानलौ बिदिखौ देनानै जोङो होबाय बिनि उनाव जोङो संख्रैबो होबाय अब्ला जोंनिया बेफोर गासैबो मस्ला मस्लिखौ होनायनि उनाव जोङो गोदौ होबाय ग्लब ग्लब गोदौ होनानै जोंयो जोंनि जा मोननो हमबाय मोननो हमनायाव जोङो दुन्दिया एबा गं गंगार दुदिया बेखौ होनाय जायो बेखौ होनानै जोङो जोंनि मेगंखौ थियारि खालामनाय जायो बेनिफ्राय आरोबाव ओ जोंनि बे दोरोङा मैगं होनोब्लाथ' नोंथाङा दानिसो अनलाजों दाव बुंबाय बे अनला अनलाजों दाउ बुंनायावबो अनलाजों दाउआवबो जोंनिया गिबियावनो माइ रं लाग्रोयो माइरंखौ दैयाव सोमबाय दैयाव सोमनानै जोङो ओ दाव खौ बुथारबाय दाउखौ बुथारनानै जोङो जोंनि दाउखौ ओ साफा खालामनानै बे फिसा फिसा महराव जों बेखौ गोदाबाय गोदाखांनायनि उनाव जोङो जा सोमना दोननाय माइरं बे माइरंखौ जोङो दिखांनानै जोंनि बे औवाल एबा दिंखि गोदो गोदायथ' औवाल एबा दिंखि देनाय नुयोमोन दा बिगियानारि मुगायाव बेफोर गासिबो जौगाबोनायनि उनाव जोंनाव दा ओ ओ मिक्सार मिसिन एबा लाइनजों जोङो ओ बे माइरंखौ गुन्दै खामनाय नुयो बे माइरंखौ गुन्दै खामखांनायनि उनाव ओ जोङो दोन्थ'बाय माइरं गुन्दैखौ दोन्थ-दोनथ'नानै जोङो गिबियावनो ओ जों नि बे जा बेदर बेखौ जोङो एवफ्रानग्रोना लाबाय थावजों एवफ्रानखांनायनि उनाव बे खौ जोङो ओ आलादा खालामथबाय आलादा खालामनायनि उनाव जों गिबियावनो दै सारायाव जा जोङो दै होनानै जों बे दा सारायनि दैखौ गोदौ होबाय बे सारायनि दैया जेब्ला गोदौनो हमो अब्ला जोंनि बे अनला खारै अन अन जा देनाय दोनो देना दोननाय दङ बेखौ जोङो होनानै होबाय। बे अनजों लोगोसे दैजों ग्लब ग्लब गोदौनाय समाव जोङो खारैखौ होना होबाय खारैखौ होनानै जोङो ओ आरोबाव गोदौहोबावबाय गोदौनायनि उनाव जोङो जोंनि जा एव एवफ्रामना दोननाय बे ओ बेदर बेखौ जोङो साराय जोंनि ग्लब ग्लब गोदौनाय अन आरो दैयाव होनानै होबाय बेनिफ्राय जोङो ओ फानलौ मस्ला जेरै जिरा जाब्रां बेफोरखौ देनानै होबाय बेफोरखौ देनानै होनायनि उनाव जोङो संख्रि होबाय संख्रि होनानै जोङो ओ जोंनि बे मोननो जानाय जेबा सम जाबाय अब्ला जोङो दुन्दिया एबा गंगार दुन्दियाखौ होनानै बेखौ जोंनि मोदोमफ्रु मोदोमनायनि थाखाय थाखाय बे गंगार एबा दुन्दिया एबा गंगार दुन्दियाखौ होनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ खांनाय जायो। अब्ला नोंथाङा आंनो एसे ओ बर'नि दोरोङारि नि ओंख्रिनि बागै मोननैसो खोन्थाबावनो हागोन नामा नोंथां।
औ नोंथां ओ जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रियाथ' जोंना गोब बां दोङो ओ दानिसो बुंखांना खांलांबायदि नोंथाङा जेरै सबायजों साम' अनलाजों ओ दाउ बायदिसिना बेबायदिनोहाय जोंना नारजिजों अमा नारजिजों अमाखौबो जोङो गोबां बर'फोरा ओ गोदोनिफ्रायनो जाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना नोंथां जों नारजिजों अमा होनोब्ला जों गोबां ओ अ बर'फोरा ओ नारजिजों अमाखौ गोथाव मोनो आरो ना नोंथां बेबायदिनो जोङो नारजिजों अमाखौ मारैहाय सङो होनोब्ला गिबियावनो जोङो फोराननानै दोननाय नारजिखौहाय गिबियाव जोङो ओ सोमनानै दोननांगोन आरोना नोंथां सोमनानै दोनखांनायनि उनाव जों बेखौ ओ सुखांनानै ओ रुगारनांगोन आरोना नोंथां रुगारखांनायनि उनावहाय जोङो बे खौहाय ओ सारायावहाय जोङो थाव एसे होनानै बेखौ दोलो दोलो नाफ्लेग्रोनांगोन बेनि उनावहाय जोङो बेयाव ओ एफ्रामनानै दोनाय जेरैहाय जोङो बेदरबा अमा बेदरबा दाउ बा ना बायदिसिना होजायो आरोना नोंथां बेनि एवफ्रामना लानाय अमा बेदरखौ जोङो बे नारजियाव होनाय जायो नोंथां बेनि उनावहाय जोङो बेयाव नांगौ रोखोमनि दै होनानै जोङो ओ बेयावहाय खारै होनाय जायो। आरोना नोंथां खारै होखांनानै जोङो बेबायदिनो ओ मसला मसलि होननानै जोङो नारजि
बिदिब्ला नोंथां जोंनिया समाबो जाबाय नोंथां नङा होमबा।
औ औ नंगौ नोंथां नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां उनफोराव
औ नोंथां आंबो नोंथांजों सावराय मोननानै जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय।
औ नंगौ नोंथां।